हेल'
हेल' अ
औ
मा खालामदों बिनानाव
अ आब' जिरायनानै दङ र'
औ नोंथांजों मोनसे बाथ्रानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायनो हागोन दे आब'
औ बिगियाना जोंनि सुबुं समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों
औ औ
फोरमायथिनानै होनो सानदोंमोन
औ दे दे सावराय जागोन दे
दानि मुगा होनोब्लाथ' जोङो ब बिगियाननिनो मुगा होननानै बुंनांगोन
औ औ औ
बे मुगायाव मानसिया बिगियाननि सोमोनांथाव गोहोआव नो गोमोनांदों गोजोननाय मोनदों गोहोबो मोनदों आरो सिमांखौ मोगथां खालामनोबो हादों।
औ।
बिगियाननि गोहोआवनो दुलाराय बुहुमानो मोनसे फिसा दाबसे जायगा बायदि जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ।
बिगियाननि दिहुननायनि गोहोआवनो मानसिफोरा दाउफोरबायदि अख्राङावबो बिरनो हाबाय।
औ।
नाफोरबायदि दैनि सिङावबो दावनो हाबाय
औ।
गोजाननि राव आरो जायगायाव थांनाय सुबुंफोरजोंबो न'आव जनानैनो बाथ्रा राय लायनो हानायनिबो राहा जाबाय।
औ।
बेनिख्रुइबो बांसिन आरो मा गोथाव जानो हाबावगौ आरो ओ बैग्याननि दिहुनथाइ मुवाफोरनि बेफोर सोमोनांथाव मुवाफोरनि अनगा
औ
दा बिगियाननि गोहोआ थुंगेनाय गैयाखौनो होननानै जों बुंनो नांगोन।
औ।
बिगियाननि बाय हाजार मुवाखौ दिहुननाया ओरैनो जानानै फैयाखै।
औ।
बेयाव साफा साफा बैगियानगिरिफोरनि गोथौ सानदांथि हास्थायनाय गोसो मोदोम होनानै नाजानाय निफ्रायसो बेफोर बिगियाननि दिहुनथाइ मुवाफोरा जानानै फैदों।
औ। बैगियान बैगियानगिरिफोरा गोबां बिदिनो बायदि बायदि दिहुनदों न'?
औ जेरैहाय
औ।
मोसौ गारि मैदेर गारि एबा गराइ गारिफोरा जोंनि साबसिन गाखोग्रामोन गोदो गोदाय।
औ।
बालाहामा आरो गुवार लैथोखौ बारनो थाखाय उट आरो पालटरा बाहायनाय जायोमोन गोदो गोदाय नाथाय दानि मुगायावथ' बोरि एबा हा सायाव खारग्रा गोबां गल इन्जिन फोरों ओंबाय रेलगारि मथर दैयाव खारनो थाखाय गोबां कफ'नि नाव जाहाजफोर ओंखारबाय।
औ।
आरो दै सिंजों खारग्रा माखासे मुवाफोरबो दं बावो जेरै साबमेरिना दै सिंजों खारग्रा मोन से मेचिनखौनो मेचिन खौनो होननांगोन बेनि अनगायैबो आरो अख्रांजों गोख्रैनो बिरनो हाग्रा एर'प्लेन
औ
बेफोर गासैबो बिगियानफोरनि नाजानायजोंसो जादों
औ
बेफोरनि गुदियाव साफा साफा बिगियानगिरिनि गोथौ सान्थौ बा गोसो होनानै नांथाबनाय नि थाखायसो जानो हादों
औ
बेबायदिनो बिगियानगिरिफोरा जोंनो गोबांहाय जोङो बिगियानगिरिफोरा दिहुननाय बेफोर मुवाफोरजों जों गोबांहाय मोनसे खामानिखौ गोरलैयै मावनो हानाय जाबाय जेरै आबाद मावनो था खाय जोङो गिबियाव मोसौजोंसो हालेवोमोन आथि खालाव आबाद मावनो थाखायबो बै ट्रेक्टर बाहायनायखौ जों नुनो मोनबाय
औ
दा ट्रेक्टराबोथ' साफा सासे बिगियानगिरिया मोनसे गोथौ सानदांथिजों दिहुननाय मोनसे मेचिनसो नङा होमबा?
औ औ
नङाब्लाथ' गोदो गोदाय मोसौजोंसो एवनानै आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ
बेबायदिनो गोजान लामा हान्थिनो थाखाय रेलगारि खम बेसेनावनो जोङो गोबां जायगायाव जों थांनो हानाय जाबाय
औ
बिनि अनगायैबो आरो थाबनो आरो सम समनि गेजेरावनो ओ मोनहैनो थाखाय नो एर' एर'प्लेन
औ
बेखौबो गोथौ सानदांथिनि गेजेरजों सासे बैगिानगिरिया दिहुनदोंमोन
औ
बियो बे बैगियानगिरिया गिबियाव गावनि आखाइ फारनैयाव दाउनि गांखंखौ लानानै हाजो खर'निफ्राय गाहायसिम बाज्रुमनो बिरनो नाजानायाव बाज्रुमनानै गाहायाव थैफैदोंमोन बिर अख्राङाव बिरनो नाजादोंमोन बियो दाउनि गांखंखौ गावनि आ खाइयाव लानानै गावनि आखाइयाव होनानै नाथाय बियो औ नाथाय बियो फेलें जादोंमोन बेखौ नुनायनि उनाव सो‌ गुबुन सासे बिगियानगिरिया एर'प्लेनखौ दिहुननो हादोंमोन होननानै जोङो
औ
माखासे बिजाबफोरनिफ्राय जोङो मोननो हादों
औ।
थिदों
औ।
दा नोंथाङाबो दा बिगियाननि बे दिहुननाय मुवाफोरा जोंनि गेजेराव मा माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिनि एसे
औ।
सुंद'यै फोरमायथिना होदो
औ हागोन नोंथां।
औ।
बिगियानगिरिफोरा दिहुननाय ओ मुवा मुवाफोरा बा बेसादफोरा गोबां जोंनि गेजेराव गोहोम खोख्लैदों। जों माने बहाबा नो थांनो गोनां जायगायाव सहस फोसावनो जों सहैनो हादों। गोजान लामाखौबो जोङो थाबैनो गोख्रैनो जोंङो सहैनो हादों आरो गोजानाव थानाय सुबुं सुबुंफोरजोंबो जोङो मबाइलनि राहाजों जोङो कानेक्ट खालामनानै रायज्लायनो हादों। खौरां लालायनो हादों दुखु सुखु नङा होमबा औ आरो गोजान गोजाननि मुवा बेसादखौ जोङो नुनो थाखाय बा खाथिनि मुवा बेसादखौ नुनो थाखाय जोङो ओ माइक्रस्कप बा माबा मोनसे ओ माबाजों फेदेर ग्लासजों जोङो नायनो हादों नङा होमबा। औ आरो रकेटफोर दिहुुनदों बा आ बेर'म मिटारफोर दिहुनदों बेबायदिनो ओ औ मानसिनि बा मानसिनि देहा बा मोदोमाव जा जोङो लोमजायोना बेखौ थ जखा सुुनो था थाखाय जखा सुनो थाखायबो ओ दिहुनदों माने माबाखौ मा होनो बेखौ
औ।
ओ उम माबाखौ दिहुनदों बे मा होनो ओ बै लोमजानायाव जखा सुग्राया बेखौ बेखौ दिहुननाय जादों आं थार्म'मिटार खौ दिहुननाय जादों आरो बेजों लोगोसे नो जोङो ओ टेलिस्कप बे टेलिस्कप दिहुननाय जादों टेलिस्कपजों जों गोजान गोजानाव थानाय मुवाखौ जोङो नुहुरनो हायो नङा होमबा
औ औ।
आरो ग्राफनफोरखौ दिहुनदों। आरो जों जे दा सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव नांगौ जानाय बा हनिफ्राय हरनिफ्राय जोङो सोरां मोननो थाखाय ओ मोब्लिब बे मोब्लिबखौबो दिहुननाय जादों बिगियानगिरियानो आरो जोङो गावनि महरखौ नायनो थाखाय ओ साबना हाबना महरखौ जोङो मोजाङै नायनो थाखाय जोङो मा केमेराखौ दिहुननाय जादों बे केमेरा जोंनो जोङो गावनि महरखौ बेसेबां बेसेबां समायना बेफोरखौ नायनो हायो नङा होमबा। औ। ओ दा बिदिनो साइकेलफोरखौ दिहुननाय जादों।
औ।
जे जों जे सानफ्रोमबो ओ रेबगन बाहायो जोंनि सोलोंथाइनि बिथिङाव नङा होमबा?
औ औ औ।
अ द बेखौबो बेखौबो बिगियानगिरियानो दिहुनदों। मन्ट' गलफायार होननाय सासे बिगियानगिरिया। ओ बेनिफ्रायनो गोदोथ' माने बेबायदिनो ओ रेबगन गैयामोन बिनि उनावसो रेबगना फैदों। आरो जोङो बुंनो गोनांथार बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंनांगोन जोंनि सानफ्रोमबो जोङो बाहायनाय सम नायनाय बे घुरि बे घुरिखौबो औ बे घरिखौबो ओ माबा बिगियानगिरिफोरानो दिहुनदों, नङा होमबा?
औ।
औ। आरो।
ओ कलमखौ कलमखौ जोंना लुइस वाटार मेनाससोमोन ना? लुइस वाटार थारमेनासो दिहुनदोंमोन दे औ
उम
बेबायदिनो स्टिफिनफोरखौ ओइ जों जे सानफ्रोमबो दखना गाननाय बा जोमग्रा जोमग्रा मारिनाय, बेेस्टिबिनफोरखौबो बिगियानगिरिफोरानो दिहुनदों, ओ बेनि ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो हमनो हायो जे मिथिना मोनो बिगियानगिरिनिनो गोबां गोहोम दङ जोंनि गेजेराव। होनब्ला दिनैनि सावरायनायखौ आब' बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय बिनानाव नोंथांजों सावरायनानै।
औ औ दे गोजोननाय जाबाय दे नोंथांदोंबो दे।